हेलौ औ नों थां खोनादोंना?
खोनादों
अ औ अ मा खालामदों नोंथां?
अ नै जिरायनानै दङ।
अ अ अ
अ नोंथाङालाय माथो खालामदों?
आंबो दोंथयो बिदिनो ओ दासो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायना दंथयो।
अ दे नोंथां। ओ जोंहा ओ दा मानि सायाव डिसकास खालामलायनो?
ओ नोंथाङानो फोरमायदो नामा मानि सायाव ओ जोङो सावरायलायनो।
अ जोङो ओ दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायलायनसै नामा?
औ औ औ सावरायजायो नोंथां।
औ दा ओ नोंथाङाबोथ मिथिखागौ जानांगौ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला माखौ बुङो? दा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गावनि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव माने बेरायहैनाय बा थांनाय बेखौनो मा दावबायहैनाय होननानै बुंनाय जायो आरो ना
औ औ
सो ओ सुबुंखौ दावबायारि जायखौ इंराजियाव टुरिस्ट होननानै बुङो ओ सासे सुबुङा टुरिस्ट जानो थाखाय बियो ओ बबेबा मोनसे जायगायाव एटलिस्ट माने नैजिब्रै घन्टा समखौ गारहैथारनो गोनां जायो आरो दा बैबायदि मानसिखौसो जोङो मा होनो दावबायारि होननानै बुङो।
औ औ
दा सासे सुंबुङा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव माने गोबां रोखोमै दावबायहैयो दा ओ एन्जयमेन्ट लानो थाखाय देहा रि जेंनाफोरखौ फाहामनो थाखाय मेडिकेल पार्पस आरो बिजनेस पारपस दा बेबायदिनो माने गोबां रोखोमै माने सासे ओ सुबुङा मोनसे जायगायाव दावबायहैयो आरो। नङा होमबा?
औ औ नोंथा।
औ दा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायहैखांखो
औ औ ओ आंथ' इसिबां जायगायाव ओ दावबायाखै दावबायनाया ओ अब्लाबो आङो खाथि खालानि जायगाफोराव एसे एनै दावबायहैयो जेराव ओ जोङो जोङो बांसिनानो जिहेथु जोङो दावबायनाय होनना बुङ। ' जों मिथिखायो ओ जों जेराव ओ हाजो थायोबा बेनि सेरजों हाजोनि सेरजों निजरा बोहैबोयो दै बाज्रुम थायो अब्ला। बेयाव जों बां औ जिहेथु जोंङो ओ सकि फोरावबो सकि हाजोफ्रावबो ओ आङो थांबाय। बेफोरबायदिनो ओ बेफोराव थाङोब्ला एसे माइन्न्दफोरखौ फ्रेसबो मोनो लोगोसेनो। ओ बे फाय जोङो हाजोनि ओ मि थिंगाखौ जों नायनो मोजां मोनो जेराव ओ जोङो दैमाबो ओ जोङो बोहै बैयो जों फारनैबो ओ साइदजों जोङो दैसा बोहैलांनायखौ नुयो जेराव जोङो दुगैहैनोबो हायो। लोगोसेनो जों बेवहाय ओ नाफोरखौबो नायनो हायो बेवहाय नाफोरा खारथिंलाबायो।
औ बेफोरबादि माने मिथिंगानि समायना। नुथायफोरा जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो आरोना ।
औ औ बिदि बिदिनो जोङो बेवहाय जोङो खानाबो जाहैनो हायो बा जों बेवहाय लावखार ओंखाम जानाय होनना बुंनो
औ औ
ओ खान्था साराय आ बा बायदि सिना जों संनो थाखाय बनफोर लाखांखायो आरो लोगोसे ओजाबो जोङो थांब्लाथाय नागिरना मोनो बनफोरखौ एसे थे एनैखौ बिदिनो जों बेवहाय रंजा खुसियै जों आ दिनैनि समावथ' जोंहा गोदिनिव गोदोनि बायदि खाम, सिफुं लाना नै जोङो जेराव मेराव थांनानै रंजानो जाहैला जोङो दिनैनि समाव फाय जों बक्सफोरखौ लांफानानै बिदिनो ओ जोङो मागोफोर समाव बा गोदान बोसोरफोराव जोङो थांनानै रंजाहैयो आरो नोंथां
उम उम नंगौ दा नोंथांनि खाथि खालायाव आ मा मा पिकनिक स्पटफोर दङ?
ओ आंनि खाथियावथ' इसिबां ओ पिकनिक स्पट गैया जोंनियाव दङ होनना बुङोब्ला दारागाव दङ लोगोसे ओ दङ जोंनियाव सकि आ बेनि अनगा थ' औ औ एसे गोजान जायो गुबुनफोरा
उम हम हम आ-आंनि एरियायाव खाथि-खाला ओ गोबां पिकनिक स्पटफोर दङ ओ जेरै मोनाबिलि पिकनिक स्पट सरलपारा
औ औ
आ बिदिनो ओ दैजिं जे दै जों होनो आइरे आइ आइ दैमा होनोना दा आइ दैमा दैजिं मोन से गिदिर दैंजि फेस्टिभेलबो खुंनाय जायोमोन। बेवहाय ओं थांनाय बा बोसोरनि सिगां बेखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। दा बे फोर मोजां मोजां पिकनिक स्पटफोर जेरै जोंनियाव रानि गाथोन होननाय मोनसे पिकनिक स्पद दङ गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राइ माने पिकनिक जानो थाखाय फाय बेयावहाय ओ गोदान बोसोरनि समाव फैनाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ थिखगायानो
ओ
जोंनियाव बेफोरबायदिनो दङ बेनिफ्राय आं माने मोनसे थालांदों माने बगामाथि पिकनिक
अ बगामाथि पिकनिक स्पट औ दाथ' गरम बोथोर जाहैबाय दा गरम बोथोरनि समाव ओ सरलपारा होननाय ओ मोनसे जायगायाव माने बहुद ओ मानसिफोरा दुगैनो थाङो आरो माने
औ औ औ
दा हाजों एरियायाव‌ जोंङो ट्रेकिं खालामनो थाखाय ओ जोबोद मोजां जायगा जाहैयो
औ औ जिहेथु ओ दिनै ओ गोदोनि समावथ' जोङो ओ गोदोनि समाव जेनेबा जोङो दावबायनाय होनना बुब्ला माखौ बुङो होननानै नोंथाङा सानो जेनेबा गोदो गोदाय लोगोसे ओ माबायदि जिहि जों दावबायनाय जायोमोन जों हान्था मेला फोरा माबाययोदिमोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ए से फोरमायनो हागोन नामा? नोंथां हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ औ औ‌ एसे खोनाबाय नोंथां नोंथांनिखौ खोना फैयाखै ओ नोंथांनि माथो खौ एसेबो ख़नाफैयाखै दा सान्द्रि नोंथां
खोनानायाखैदा हेलौ